अ हेल'।
औ नोंथां खोनादों।
खोना दोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
ओइ नोंथां दिनै जों मोनसे आयदानि सायावसो रायजलायनो थाखाय नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जों दिनैयो। मागोनि सायाव सावरायनोसै नोंथां मागोआव जों मा मा हाबा मावोब बा मागोआ बेसे सान सानाव जायोबा माला समाव जायोबा मा मा खालामनाय जायो मागोआव बिनि सायाव जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जायो नोंथां
बे नोंथाङा एसे बुंनानै फोरमायग्रोदो मागोआव जोङो मा मा खालामनाय जायो बा मागोआ जों जोंनि थाखाय मा मा मोजां
औ औ औ दा बिदिनो नोंथां नोंथां साननाय बायदि जोंहा मागो जाय मागोखौ जों बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि दोरोङारि हारिमु नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ दा जोंहा मागो बुङोब्लाथ' जों मेनलि ओ मा होनो थबां माने ओ जेनेबा माबा ओ मा होनो रंजानाय बाजानाय दङ नाथाय थेवब्लाबो जों मेनलि फिथा फिथा जानाय सावनायखौ जों गोसोआव फैयो आरो मागो होनोब्ला। नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ मागोआव जोंहा बेलागुर जायो आरो ओ मागो जानायनि जेब्ला जोंहा मागो जा जाहां जाहां जागोन अब्ला जोंहा लांदां फोथाराव ओ मोनसे मा होनो बेखौ बेलागुर न' लुगोन आरो ज'। ज'नो जोंहा बे बेलागुर न'खौ नाराजों लुनाय जायो बे नाराजों जेनेब्ला लुखांगोन लुखांनानै जोंहा गाबोन बायदियाव जोंहा मागो मागोनि माने माने सेथि सान होनबा दिनै बायदियाव जोंहा बेलागुर ओ बेलागुरखौ जानाय जायो आरो जोंहा बेलागुरखौ बिदिनो जा ओ सानावहाय लाहार फाहार जाय बेलागुरखौ मोनाबिलि समाव जेब्ला जाखाङो मोनानि समाव जाखांनानै जोंहा इदिनो फुंनि थाम बाजिसोआव जोंहा बेलागुर न'खौ सावजोबनाय जायो आरो नोंथां। सावखांनायनि उनाव जोंहा सोरांबाय सोरांनानै न'आव फैबाय न'आव फैनानै दुगै दुगै लोबै बिदिनो जोंहा न' न' फिथा बायदि मागिनानै जों जानायखौ ओ नुबोनो मोनदों आरो नोंथां। जोंहा बेवहाय मागो बुङोब्ला बर'नि मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे मुंदांखा दोरोङारि हारिमु जा हारिमु जोंहाबो मा होनो गोबां रोखोमनि फिथा बायदि सावनानै जों जानायखौ नुनो मोनो एन्थाब फिथा थावनि फिथा लारु नालेंखर लारु बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोंहा मागो फालिनायाबो ओ गुबुन गुबुन जायगालायै जायगा माने माखा ओ माखासे नेमखान्थिफोरा सोलायबोनो हमबाय गावब गाव गावब गाव जायगायाव गावबा गाव गावबा गाव जायगा ओ आलदा आलदा माने नेमखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो जोङो मागो मागोआव जोंहा न' न' बिदिनो बोराय बुरि हाबलायनानै ओ बिदिनो रंजालायो। जोंहा बिदिनो बर'निनो मोनसे मा होनो बेखौ लकेल गावदो गाव माने आदबजों बानायनाय माखासे जोंहा ओ जौ जुमायफोर दङ बेफोर बेफोरखौ जोङो बेदरजों न'खर न'खर बिदिनो बिदिनो जालायनायखौ जों नुयो आरो।
दाथ' नोंथां आं मागोनि बागै एथबां माने बांद्रायखौ मिथियामोन नोंथाङा मिथिगौब्ला फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ
औ नोंथां माने जोङो मागो समाव बिदिनो ओ बेलागुरबो सावनाय जायो। ओ जोङो बेलागुर सावखांनायनि उनाव जों बिदिनो बेलागुर सावैनि सिगाङाव बा जों दुगैनानै जोङो बेलागुरखौ सावहैयो। बिदिनो बिनिफ्राय जोङो बिदिनो फिथा जानाय जायो। जों फिथा जेरै जों मागोआव माखासे से फिथा जानाय जायो जेरै थावनि फिथा एन्थाब फिथा बिदिनो जानाय जायो आरो नोंथां माखासे बे बैसाग बे मागो समाव जोङो। मागो समाव जों बिदिनो माखासे ओ गोबांयै फिथाफोरखौ जायो बा जोङो जानानै मोजां मोनो बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा न'खर न'खर थांनानै बा फिथा मागिनाय बैफोर दङमोन बा गोदोनि समाव दङमोन बा आथिखालनि समावबो जायगा लायै जायगा बेफोरबायदि माबाफोरा दं आरो नेमफोरा गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन माने ओ साफ्रोमबोनि न'खरावनो मा होनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा न'खर न'खर हाबनानै फिथा मागि होयोमोन। फिथा मागिनानै जायोमोन आरो गोदोनि समाव बा मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव समावबो बेफोरबायदि बा नेमफोरा दङोबा जायगा लायै जायगा नाथाय जायगा लायै जायगा बेफोरबायदि नेमा गैया। गैलिया बा माबाफोरा नेमफोरायदिया गैलिया बा नुनो मोनलिया नाथाय जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव जों बेफोरबायदि नेमफोरखौ जों नुयो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा न'खर न'खर थांनानै बा बिबै बा बिमानै बा बेबथैमोननि न'खरफोराव थांनानै माखासे गोदानै फिथाइ एवनाय जेरै एन्था फिथा नालेंखरजों एवनाय फिथा बिदिनो थावनि फिथा सौरायाइ बिदिनो साहा साहा लोंहैयो गाइखेरनि साहा लोङो बिदिनो मेथाइ जाहोयो बै मागो समाव आरो मागो समाव ओरैबायदि मोजां बे मागो मागोआ जोंनि थाखाय ओ मोनसे एंगार हायै मोनसे फोरबो जों बेहाय जोङो ओ गोजान गोजान थाहैनाय फरायनो थाहैनाय फरायसाफोराबो बा गथ'फोराबो न'आव फैनानै बा फिथाइखौ जाफैयो बा फिथाखौ जा थाखाय न'आव फैनाय जायोबा मागो जोबखांनाय लोगो लोगोनो गथ'फोराबा गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बा गावनि फंबाय बिनानावमोना जि जायगायाव फरायहै मोन बै जायगायाव मागो जोब्बाथाय थांफिनो आरो बिदिनो माखासे गोजान गोजान जाय गोजान गोजान गोजान गोजान जायगायाव थाहैनाय फरायसाफोर बा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिदिनो मागो समाव न'खराव फैयो बा न'खराव फैनानै ओ गोजोन मोनो बा बै मागो समाव बेनिखायनो माखासे मागो समाव बिदिनो फिथा सौराय जाहैयो माखासे माखासे फिथा सौराइफोरखौ एवो माखासे बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरनि थाखाय बा बिदिनो बै मागो समाव माखासे गोजोन खुसि बारहरो आरो मागो समाव बिदिनो माखासे ओ मागोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बेखौ आं एसेबां मिथियाब्लाबो माखासे बिदिनो आं साननाय जायो बिदिनो आ मागो समाव बिदिनो माखासे बेलागुर सावनाय बा जोंनि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो बे मागो समाव बेलागुर सावो बा बक्स दाननानै बा सावोन बक्स दामनानै माखासे रंजानायखौ जों नुनो मोनो बा बयबो फोथार बारियाव मोनसे ओ पार्टि बा पिकनिक जानाय बायदि माखासे न'फोरखौ लुनानै बा दोनोबा मागो जायैनि सिगाङावनो एडभान्स बा सिगांग्रो माने बैखौ मा माने मा होनो बेलागुरखौ सावना बेलागुरखौ बानायना दोनो। जोङो मागो जाख जानाय लोगो लोगोनो। बै बेलागखौ सम जायोब्लाथाय बेलागुरखौ सावनाय जायो। बे लावगुरखौ सावबा लायनो माखासे माखासे साननाय हनायफोरा जाफुङो बिदि होननायबो आङो खोनानो मोनदों। बा मिथिनो मोननाय जादों आरो आंनि बेखौ खोनानाय मथेब्ला बिदिनो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे फोर मायबावनो हागोन नामा?
हेलौ नोंथां।
अ नोंथाङा आं एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ जोंहा मागोनि
औ नोंथां
औ औ बिदिनो नोंथां दानि जा नोंथाङा बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंहा मागो गोदोनि समाव मा होनो मागो फालिनायनि माखासे आदब खायदाफोरा एसे गुबुनमोन। ओमफाय फैयै फैयै फैयै फैनानै जोंहा दानि गोनोखोआरि जुगावहाय मागो फालिनाया फा- मागो फालिनायनि माखासे आदबफोरा माने ओ आलदा आलदा जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। बिदिनो मागोफोरखौ बबेबा ओ जायगा लायै जायगा मागोनि माने जेबो फालिथायखौनो जों नुनो मोनलाय मोनबांलियानो माने जोंहा। मागो समाव जे बेलागुर जायो बेलागुर सावो बेफोरबायदिखो माने गोदोनि समाव जो गामि गामि थाङोब्ला गोबां माने बेलागुर जानायखौ माने बेलागुर जानाय माने बि दिनो मागो फालिनायखौ इन्ट्रेस्ट माने गोबां नुयोमोन आरो। रंजाखांनायखौ नाथाय दानि जुगाव माने ओ बेफोरनि बागै एथबां माने ओ रंजाखांनायखौ एसे खम नुनो मोनबाय। बिदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा ओ मागो समाव गोदोनि समावहाय गथ' गथ' गथ' गथ'फोराहाय उम बिदिनो जलंगा बा प्लास्टिक बायदि लानानै ओ न'खर न'खर फिथा मागि नायखोबो नों नुयोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बिराद खम जायो आरो नुनो थांलिया। बिदिनो जोंहा मागोनि समाव ओ जेब्ला जोङो मागो सफैगोन। मागो सफैनायनि सिगांनो जोंहा मागोआव जु- जौ लोंनो थाखाय माखा खासे ओ गावा रि आदबजों बानायनाय ओ जुमाय जायखौ जुमाय गिसि होनो। बेफोरखौ माने बानायनानै दोनखानायखौ जों मिथियोमोन आरो। गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ रिदि खालामनानै दोननो दोननाय जाखायोमोन जेब्ला मागो सफैगोन अब्ला गामि गामि रायजोफोरा सुबुंफोरा न' न' हाबगोन अब्ला माने ओ बेदरजों बे जु माइखौ होगोन होननानै नाथाय दानि जुगाव। दानि बे गोनोखोआरि समाजाव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो। दा बेलागुर जायोब्लाबो गोबां खम सुबुङानो बेलेगुर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो माने रंजानायफ्राबो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बिदिनो समजों लोगोसे सोलायलाङो बयहाबो। गोदोनि समाव जोंहा सुबुंफोरा माने एसे समनि माने समा माने सम मोनोमोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय दानि समावहाय सुबुंफोरा माने समनि गोबां आंखालखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरनि बिथिङावनो जोंहा ओ मोजाङै गाजा गोमजायै फालिनायफोरा गोमालांनो हमदों। खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो आरो बेबायदिनो आंनि नोजोराव मोननाय खिनियाव। नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। नोंथां जोंथ' दिनै मागोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखोनो सावरायबाय नोंथां आरो मिथिनो मोनबाय ओ दिनैनि सावरायनाय हाबाफ फारिखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां आरो। इयुननि समाव बिदिनो नोंथांजों सावरायनो मोनगोन बास जोंङो राय्लायनो मोनबावगोन बा जोङो मिथिनो मोनबावगोन माखासे आयदानि सायाव सावरायनानै उब्ला दोनथ' खोमाना आ नोंथां।
औ जागोन नोंंथां जागोन